हेलौ
हेलौ
हेलौ
अ हेलौ
खोनादों ना नोंथां
दे नोंथां बुं
हेलौ
औ खोनादों दे
औ नोंथांङा प्रि दं नामा दा?
औ फ्रि दङ दे।
ओ नोंथांङा मा खालामदों?
आंङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
नोंथांनि खबरा मोजांबा?
खबरा मोजां दे आंनिया मोजांथ' नोंथां, नोंथांनियालाय माबोरै?
आंनियाबो मोजाङानो नोंथां।
अ
दा आं नोंथां आं दा ओरैनो दं जिरायनानै।
औ
नोंथांङालाय? नोंथांङा मा खालाम
आंबो दोङो जि रायना ओरैनो नोंथां
अ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै फायदोंमोन बेनो जाहैबाय ओ बरफ फोरनि जानाय मैगं थाइगंफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नों नों थांजों
औ सावराय जागोन दे।
दा नोंथांङा एसे बुंना होग्रोदो बर'फोरनि जानाय मैगंफोरनि बागै
अ जोंनि बर'आवथ' बांसिन जोंङो अनला ओंख्रि जायो। आरो बिदिनो ओ न'आवनो फोनानैबो जायो जेरै हाग्रायावबो खानानै जायो हाग्रानि मैगंफोरखो जेरै जा बायनानै जानायनिख्रुइ हाग्रानि मैगं खानानै जानाया मोजांसिन। मानो होनोबा ओ बायनानै जायोब्ला जोंङो बांसिन मुलै होनानै मुलै ओ होनानै फेदेरनाय जायो बेनिखायनो जों हाग्रानिखो बांसिन गामि ओनसोलफोराव उम्म खानानै जानाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
आरो नारजि ओंख्रि, अनला ओंख्रि बेफोरनो बर'नि ओंख्रि। नोंथांमोननिखिलाय? उम्म माबे ओंख्रिखौ बांसिन जायो?
आंबो नोंथांमोननि बायदि जोंनि ओनसोलाव जेरै हाग्रानि मैगं थाइगं जानाया मोजां बेबो नंगौ आरो जोंनि जोंनिथिंजायबो नाफाम नाफाम अनला खारदै
उम।
बर'नि बर'फोरनि साम', खांख्राइ
औ।
बेफोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो
औ।
दा आरो बर'फोरनि औवा मेवाइ
औ औ।
बेफोर आरो
ओ नोंथांमोननिखि मा मा ओंख्रिजों जायो?
जोंनिथिं औवा मेवाइखो पख्ला कला दालि
औ।
आरो काला दालि आरो काला दालि औवा अनला खारैयाव होनानै जायो
औ।
आम नोंथांमोननि थिजाय मारै जायो नोंथां मादों
जोंनिसिंबो बिदि बिदिनो ओम सबायफोरजोंबो जायो आरो बि बिदिनो अनलाजोंबो जानाय ओ जायो दाउफोर बुथारबोला दाउ बेदरजोंबो जायो आरो बिदिनो दालिफोरजोंबो खारै होनानै जानाय जायो आरो
औ नंगौ औवा मेवाइ होनोब्ला बर'फोरनि नागारनो हायै जाग्रा आदार फोरनि गेजेराव मोनसे बेयो बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार नङा होनब्ला? सरासनस्रायै बर'फोरनि बुरखा औवा औवानि औवा मेवाइ थखौ जायो खायसे खायसे जायगायाव जाथावयि औवा मेवाइनि औवानि मेवाइखौबो जानाय नुयो।
औ।
औवा मेवाइखौ जानायनिबो गुबुन गुबुनआरिम आरिमु बर'फोरनि गेजेराव दं। औवा मेवाइ आ औवा मेवाइ एबा मेवाइखौ बर'फोरनि अनला ओं-ओंख्रियाव ना इसे होलानानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिखिबो जायो बिदिनो ओ गामिफोराव गामिफोरनि दैसा सेरफोराव नाफोरखौ गुरोना बेफोराव बेफोरजों जायो आरो
औ नोंगौ। आरो बेखौ आसार खालामनानै थिना दोननोबो हायो जायखौ जों गोबाव सम हाव लासै गोबाव सम हाव समाव लासै संनानै जानो हायौ।
औ जोंनिखिबो आरो दा आं नोंथांनियाव सोंनायदो नोंथांमोननि जायगायाव ओ मा मा आबाद मावगासिनो दोङो दा
दाथ' सरासनस्रा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ माइ आबादानो सोलिगासिनो दा गायनाय फुनायनि जागाय जागायगासिनो जागायनानै बिदिनो जोब जोबहांनोबो हमगासिनो दा माइ आबादखौ माइ आबादनि मावनायखौ बां बांसिन नुनो मोनो, दा बर' आइजोफोरा दुब बि फोथाराव, खामानि मावनायाव मुखुब जाजो जोबना दं गायनाय फुनाय खोथ खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोरबायदि, इयाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा माइ गायगासिनो दं नामा?
दङ जोंनिखिबो बिदिनो ओ गोबां गोबां न'खरावनो माइ गायो न'खर न'खर सोरबाफोर ओ न'खर ओ मोसौ थानायफोरा मोसौजोंबो एवनायनोखौ नुनो मोनदों आरो मोसौ गैयैफोरा बिदिनो ट्रेक्टरजों एवनानै गायदों आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंनिथिंबो एबार जोबहांनो हमबायानो मानोना एबार बोथोरा ओ थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ बोथोरा मोजांसिन जादों नालाय बेनिखायनो थाब थाब एबार गायसिनदो आरो
औ दा माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि आरो दानिखौ नुनो मोनो, दा गोद गोदोनि होननानै बुङोब्ला जों गोदो मोसौजों गायनाय नुनो मोनो मोसौजों हालेवनानै गायनाय नुनो मोनोमोन, जा जाय
औ
मोसौ मोसौजों गायोबोला ओ सानसेनि गायनांगौखौ सानसेयाव गा गायनो हानायखौ ओ साननै सानथाम लायोमोन जेनेबा, आरो मोस मोसौआ मोसौआबो जिउ गोनां, बुस्थु सोना बेबो खस्थ मोनोमोन आरो आरो दा दानिखौ बुंनो थाङोब्ला दाथ',
औ
ओ मेसिनारि आगजु ओंखारबाय जायनि थाखाय ओ सानसेयावनो हालेवनानै सानसेयावनो गायनो हायो जाय हाखौ मिस मिस खालामनानै ट्रेक्टरजों एवनानै सानसेयावनो गायजोबनो हायो। गोसो जायोब्ला ओ सानसेयावनो एवना नै हाखौ मिस मिस खालामजोबो बेनि उननिफ्राय, गायनायखौ जागायनो हायो बेफोरबायदि खौ नुनो मोनो आरो नों नोंथांमोननिजाय
जोंनिखिबो बिदिनो सोलिगासिनो दा ट्रेक्टर जोंनो एवनानै ओ सानसे साननैयावनो गायखांजोबो नखरसेयाव दा बिदिनो गायगासिनो दङ आरो। जोंनि जायगायावबो
नोंथांमोननि स नोंथांमोननि थि जाय गायनाय फुनायनि बेसेना माबायदि सोलिगासिनो?
गायनाय फुनायनि बेसेना जोंनिखिबो बिदिनो ओ थामजौ थामजौ गाहामालागै बिदिनो थाम जौ होनानै गायगासिनो आरो।
ओमफ्राय नोंथांलाबो माइ आबाद मावो नामा मावदों नामा?
औ नोंथां जोंहाबो माइ आबाद मावदों।
ओमफ्राय नोंथांला मो ओ मोसौजों हालेवनानै गायदों ना ट्रेक्टरजों एवनानै गायदों?
जोंहा मोसौजों हालेवना गायाखै नोंथां माने जोंहा नआव मोसौ गैया नालाय बेनिखाय ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनायसो जादों
औ जोंहाबो बिदिनो ट्रेक्टर जोंनो एवनानै दाखालिसो गायखांबाय
औ नोंथाङा मालाबा माइ गायफेरनो थांनो मोनफेरदों नामा दुब्लि फोथाराव?
औ आंबो गायदोंमोन नोंथां दाखालिसो साननै गायदों जोंहाबो बिदिनो हाजिरा लानानै। ओमफ्राय जोंहा जां हाल जांख्राबो जाखांबाय दाखालि बावैसो।
औ
बिदिनो गामिनि गामिनि सानैसो हाजिरा लानानै गायदो आरो ननियाबो गायनाय जादों आरो।
अह नोंथाङा बुंनो हागोन नामा हाल जांख्रा जानायाव दुब्लि फोथाराव माइ बाख्रि बानायना फैनायखौ माबायदि खालामो?
औ नोंथां ओ जेब्ला जोङो माइखो गायखांबाय गायनानै जोबो जोबनानै उनाव जेब्ला दुब्लिनि खनायाव बि दिनो मोनथाम बाख्रि बानायनाय जायो आरो खोथियाखौ होनानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव हाब्रु होयो। जे होनानै आरो खोथियाखौ होनानै जेरै फाख्रि बायदि ओरै‌ ओ गायनानै होनाय जायो फाख्रि मोनथाम ओनिफ्राय ओ फाख्रिखौ गायखांनायनि उनाव उम जेनेबा नों बाथियाव लायोना मायाव ओ जायखिजाया बिनि हाब्रुखौ एसे माइनाव होननानै ओ खोथियाखौदो लाबखदो हाब्रुखौदो लानानै फैनाय जायो आरो
औ नंगौ
नोंथांमोननिखैलाय
जों बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो। दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदि खालामनाय जायो। नो दुबलिब फोथाराव जेन हाल जांख्रा। खालाम खालि बिदिनो ओ सा सानजा खनायाव माइ बाख्रि मोनथाम गायनानै गारबोनाय जायो। आरो बिदिनो फैनि ओ फैनोसै खमायाव जेनेबा हाल जांख्रा। जेनेबा खांसि बाथि दामनानै। रंजायो आरो मोदोमाव हाखौ फुनलायो।
औ।
ओ माइ बाख्रि लाबोनाय आइजोखौ गोदो बुंनाय बायदिब्ला जाय आइजोआ माइ खालामनाय समाव जायो बे आयजोनि बे आइजोनि नखराव रायज्लायोबोला रायज्लायोबोना फैयोबोला बे नखरनि आइजोआव माइनाव फैया होननायखौ जों खोनानो मोनो माने। बुंनाय दं गोदो गोदायनि बेफोरबायदिखौ। दा नोंथां समाबो जाहैबाय नालाय। नोंथांखौ ओ दसे सम आंजों रायज्लायनायनि थाखाय सम होनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरबाय।
गोजोननाय थाबाय।
औ।
दे होमबा नोंथां लाखिथ'नोसै।